औ औ दा मा खालामदों नोंथाङालाय।
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां बिफां सायायाव जिरायनानै।
औ औ औ औ आंबो दङ ओरैनो दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ जागोन दे सरि जागोन
जायखौ जोङो जेरै सोरखारि नङि माबा माबाफोर मदद मोननायनि बागै आरो जेरै मा मा मदद मोननो हायो। हायो बेफोरखौ औ जेरै जोंथ' मिथिखागौ जे जायखिजाया सोरखारि नङै मददनो मददनि थाखायनो जों फैसा होनांगौ।
औ औ फैसा होनांगौ जायो औ।
दा बिसोरनि थाखाय गावबा गाव बिगोमा थायो जेरै गावसोरनि जेरै जों नुनाय बादिब्ला बिसोरथ' गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायसो बानायनाय जाखायो नालाय औ जेरै स्कुलफोर दं। पस जेरै औ देहा फाहामसालिफोर दं। जेरै बेंकफोर दं। औ दा जों जेरै बाहायबाय थानाय मबाइल नेटवर्कनि बिसोराबो गावबागाव जि बिगोमा थायो। औ बेबादिनो गासै कम्पानि बा हटेलस बेफोरनि थाखाय नो बिदिनो गावबागाव बिगोमा थायो आरो। औ दा नोंथाङा बेफोरनि बागै जेरै मा मा मुलाम्फा मोननो हायो जों जेरै सोरखारि नङि मददनिफ्राय बेफोरनि बागै एसे मिथिगौ नामा?
दा आं जेखिनि मिथिगौ दा नोंथांनो आं फोरमायगोन। जों मोन सरकारि नङै बुङोब्ला जेरै जों हस्पिटेलखौनो बुं देहा फाहामसालिखौनो बुंजायो। दा देहा फाहामसालियाव जोंङो माने नांगौ रोखोमनि जेसेबां जोंनो नांगौ रोखोमनि हेफाजाब बा जोंङो मा होनो बेखौ फाहामथाय जों बेखौ मोननो हायो आरोना। सरकारनिसाय सरकारि नोंङैयाव बांसिन मोननाय जायो आरो जोंङो। माने जों जोथोनखौबो बांसिन मोननाय जायो। नाथाय बेवहाय जोंनिया राङा बांसिन थाङो आरो। माने जोथोनफोरखौ मोजां ङै बा देहा फाहामथायखौ मोजां लानो थाखाय जोंङो रांखौबो नांगौ रोखोमनि होनो गोनां जायोबा फाहामथाय लानो था खाय गारनो गोनांबो जायो आरो।
औ ओ नंगौ नंगौ
आ फरायसालिफोराबो बिदिनो दा जोंनिया सरकारिफोराव जेसेबां ओ मा होनो क्लास जाया आरोना। फोरोंथाइ मोना एसेबांनो जोंबा औ माबायाव माने सोरखारि नङियाव बांसिन मोनो आरो जों माने फरायसाफोरखौबो बांसिन जोथोनखौ लासिनो नाथाय बेवहायबो जोंङो रांनि गोनांथि जायो। दा जोंनिया सर कारि नङै होनब्ला जेरावबो रांनिनो गोनांथि जायो आरो दा इफोरनि था
खाय जों कम्पेनिफोरावबो जोंनिया जों जेरै मबाइल नेटवर्क होन्दों ना नोंथाङा दा मबाइल नेटवरर्कनि थाखायबो जोंङो रां होनो गोनां जायो। रिसार्ज सोनोबा बेफोरनो आरो दा आंथ' जिखिनि मोनथिदों बे खौनो फोरमायदों नोंथाङा माबाफोर आरो बांसिन मिथियोबा बुंनो हागोन नामा
ओ औ दा जोंना जोंनि मददखौ होननो थाङोब्ला जेरै बेफोरो गोबां ओ राङा गोबां थाङो आरो बेफोरो जोबोर दाम गोसा होनना बुंनाय जायो बेफोरखौ औ जेरै जेरै मददफोरखौ नायनो थाङोब्ला बिसोरनि जा मदद जायो जेरै बिसोरो जा मदद जोंखौ खालामो बियो गोबां मोजां जायो आरो। जेरै बिसोरनि मददआ औ थाब-थाब नो बानायनाय जायो जेरै जोंङो हस्पिटालफोराव थांबा जों नुनो मोनो जे बिसोरनि जा डक्टरफोर दं बिसोरो माने जेरै समफोरखौ नेहोबाय थाया आरो जेरै जाय
नांगौ टाइमावनो औ नायो सम टाइमावनो सम।
औ औ बिसोर नेनो गोनां जाया आरो। दा आरो जोंङो नुनो थाङोब्ला जायखिजाया जेरै सोरखारि नङि देहा फाहामसालिफोरानो जेरै जा जा मेसिनफोर बाहायो बा देहा फाहामसालियाव जा जा गोनां मेसिन फोर नांगौ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै जों सोरखारि हस्पितालफोराव नुबोला बेयाव गोबां बोराय-बोराय जेरै फुराना मेचनफोरखौ औ नुनो मोननाय जायो ओ दा आरो बिदिनो जोंङो बिसोरनि नुनाय बादिब्ला कास्टमार सारभिस जेरै जा जोङो बेफोरो माने मोजां जायो आरो बिसोरनिया जेरै जा जोङो माबाफोर जुदि प्रब्लेमफोर जानायबा माबाफोर फोर जुदि सोङो बिसोरनियाव जोङो थाब थाबैनो जोङो फिननायफोरखौ मोननो हायो आरो औ आरो जों नुनाय बादिब्ला जोङो सोरखारि हस्पितालफोराव जों गोबां खम जेरै जोंनियाव माने गोबां खम दं आरो जेरै जों माने नांगौ बायदियाव थांनो हाया जेरै जोङो बबेबा मोनसे हस्पितालाव थांबा बेयाव बबेबा मोनसेनि गोनांथि जायो औ औ
अबेबा सिटि स्केन खालामजाया जागोन बेफोरबायदि जायो आरो
औ नाथाय जों दा नङि औ सोरखारि नङि हस्पिटालाव जों बेफोरखौ गासैखौ खौबो नुनो मोनजोबो आरो बा बेयाव गैयाबा जोङो बबेबा मोनसेयाव थांब्ला बेयाव मोनजोबनायखौ नो मोनो आरो
दा जोंनिया सरखारियावनो ब्लाड टेस्ट बा थैनि टेस्ट नायनोबा जोङो अबावबा प्राइभेटावसो थांनो गोनां जायो
औ औ
बा सोरकारि नोंङि जों आरो जोंनिया बेमारखौ खौबो बा बेरामनि ओ मा होनो रिजाल्टखौबो बा फिननायखौबो माने जोङो मोथिज मिथिजोबा बे सरकारिफोराव मालाबा टाइमाव माबा बेलेग बेमारनि रिपर्ट फैयो बेफोरबायदि जायो
औ औ नंगौ नंगौ
जों सरकारि नङियाव मोनखाजोबो आरो
औ औ दा जेरै जोङो मदद मददनि बागैनो रायलायदों नालाय जेरै प्राइभेट कम्पानि प्राइभेट बेबायदियाव जोङो जेरै जा खामानिफोर मावग्रा सुबुं फोर दङ बेफोरनाव माने थाब थाबनो खाबुफोरा ओंखारो आरो मानो होनना बुङोब्ला ओ गासै बो मानसियानो मोनसे खामानिखौनो मावबाय थाया नालाय जेरै सोरखारि नङि खामानिफोरखौ बेनिखायनो बेयाव जेरै खामानि माव नायनि खाबुफोरा थाब थाब ओंखारो आरो जेरै मानसिफोरा गोबां सोलायबाय थानाय नुनो मोनो
जोंनियास औ
बेफोरनि थाखायनो खायफा खायफा सुबुंफोरा गोबां गोरों गोरा जायो नालाय बेफोरावनो जोङो माने मोजांसिन माबाखौ मोननो हायो आरो जेरै फेसिलिटिखौ मोजांसिनखौ मोननो हायो आरो बेबादिनो जोङो माबा फोर जेरै प्रब्लेमफोर नुयो जुदि नुयोब्ला प्राइभेट बेबादिनो सोरकारि नङिफोराव जे बिसोरनि ओ मो मोनसेल गु-गाहाय प्रब्लेमानो जाबाय रांनि आरो
औ रांनि आरो
जेरै दामा जोबोर बेसेन गोसा जायो आरो ओ दा नोंथांमोननिख्रुइबो बिदिनो गोबां दं नङासै जेरै सोरकारि न नङि बेबायदिनो औ दा बेफोरनि बेसेनफोराथ गोबां
गोबां औ गोबाङानो औ गोबाङानो दा जोंनिया सरकारिनो सरकारिफोराव एसेबां रां बाहायजायानो जोंनियाव रिसिभफोर दाननोबाल' बाथ नाथाय जोंनिया सरकारि नोङियाव जों रिसिभबो दाननांगौ। बा जोंनि मेडिसिन बा मुलिनि बिला एक्सट्रा जायो अबेनिबा मानिबा मानिबा मानिबा आरो दानबावो बेफोरबायदि जायो आ सरकारि नोङियाव दा हरसेफोरावनो अबावबा आरो से लाख गाहाम नै लाख गाहाम जानो नागिरो आरो हरफोराव दोनबाथ दा आरो जोंनिया मा होनो सरकारि नोङि होनोब्लाथ जों आरो बै लन रांनिबो लन लानो हायोना जोङो ओ बांसिनानो जोंथ सरकारि नोङिनिफ्रायसो लानाय नुयो मानसिफोरखौ
औ औ
फोरनिफ्राय आं मा होनो बेफोर सरकारि नोङै बेंक बा आरो बेफोरबायदिनो ल अनो होग्रा बिदि ओंखारोना
औ औ
सो नुनो मोननाय जायो जों सरकारनिसाय बांसिन सरकारि नङियाव लायो आरो। रांफोरखौबो माने नांगौ बायदि समावनो मोनो नालाय
औ औ
दा नोंथांमोननिथिं इफोरबाय
रांखौबो सरकारि नोङि बेंकफोरनिफ्राय बा बिदि मोनसे ग्रुप थायोना जेरै नामफोर इदि कम्पेनिनि इफोरनि बायदि लानाय दं ना
अ जोंनाव दा लन लानाय बुङोब्ला जोंनि आइजो माहारियाव गोबां लन लानाय नुनो मोनो जे यै दा गामियाव गासैनिबो गामियावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेरै आइजो फोरनि ग्रुप थानाय नुनो मोनो औ दा बिसोरनो औ गोबाङानो सरकारि नोङियावसो
लायो मानोना जोंनियाव सरकारि सरकारनिफ्राय जों लन लानो। बा जोंनो बहुद मा होनो बेखौ ओ मा होनो बेखौ जेरै गोबां गोबाव सम नेनांगौ आ जोंनो मान बिलाइ मानिबा मानिबा हानि मानि बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो सकारि लानोबा बे ओंखायनो जोंनिया गोबाव जायो माने होनो हाया आरो जोंनिया आरो नायोबो बा सोर मा मावो मा मावनाय गैया दंनाय गैयै बेफोर
औ औ जेरै बेसे खामायो बेफोरखौ गासैखौबो गासैनि बिथिङावबो नायो आरो सोरकारियाव
जेरावनोखि रांखौ जोंनो थाबसो नांगौ बे बे जोङियाव नांनायनि बांसिनसो नेनांगौ जायो बेखायनो लानाय जाया आरो मानसिफोरा प्राइभेटआव बांसिन लानाय जायो बा सोरखारि नङैफोराव
औ
दासान्दिथ' औ बेफोरबायदिनो लाबाय थायो। जोंनियावथ' जोंनि ओनसोलफोरावथ'
उम उम।
सरखारनिखौ मोनखाया होननानै मिथिखायो नालाय बे
औ औ।
लायो आरो दा नोंथांमोननिथिं? आरो बे सरखारि नङि फरायसालिफोर ओरैनो गंबैसेसो दङ नोंथांमोननि ओनसोलाव? सोलाव?
औ दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो दं सरकार सरकारि नङि स्कुलफोरा जेरै ओ गोबां दं आरो जेरै जों सानबाबो माने एसे गोबाव सम लागोन आरो बेनिखायनो औ दा बेफोरनि गेजेराव औ औ दा बेफोरनि गेजेरावनो गोबाङानो बड' मिडियाम बा इंलिस मिडियाम दं।
औ बांसिनानो जोंनिया इंराजि मिडियाम दं आ जोंनि ओनसोलाव। बर' मिडियाम बुङोबाथाय मोननै बा मोनथाम
औ औ जोबोर खम आरो औ मानोना बिसोरनि औ औ
इंराजि स्कुलावसो होयो।
औ औ नंगौ नंगौ। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव प्राइभेट जेरै सोरखारि नङि फरायसालिफोराव राङा गोबां थांखायो नालाय बिनिखायनो बिसोरबो गोबाङानो जेरै आथिखालनि जुगावथ' जेखिबो जेरै इंराजि मिडियाम खौ नांगौ जाबाय नालाय, बेनिखायनो गोबां बिमा बिफाफोरानो इंराजि मिडियामाव हैनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै रांजों लोगोसे जेरै गथ'फोराबो जेरै मोजाङाव मोजाङै रोंनो हायो।
दा नोंथां जोंनाया समावबो जाना फैबाय,
औ औ औ।
नोंथां सावरायनानै मोजां मोनबाय दा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
दे दे।